नोंथां।
ओ खुलुमबाय ओ । नोंथाङा दा। फ्रि ना?
ओं ओं आं दा आंथ दायो मा ओरैनो दंमोन फ्रियानो दंमोन
औ ओ अब्ला ओ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम सिगाङावनो गाहाम हामलायनाय जासिगोरबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो
औ दा नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों आं फंनैसो सावरायनो हागोन ना नोंथां
जागोन जागोन हागोन हागोन नोंथां
औ जोङो दिनै ओ दिनैनि मुगायाव ओ
औ
इन-इन्टारनेट आरो फरायसा नङा होमबा
ओं ओं
ओ दिनैनि
आरो माब्रै माब्रै ओम
औ नोंथां दि समाव ओ जि जोङो मा होनो इन्टारनेट जाय माने जोङो ओ दिनै सिम मावनो थाखाय जोंनो ओ से सेकेण्ड नै सेकेण्डआवनो हायो नङा होमबा नोंथां बैफोरखौ ओ बैफोरो जोंनि फरायसाफोरजों ओ माबा मोनसे सरजाबनाय जोंनि जिउ राहा लामायाव फरायनायावहाय माबा गोहोम खोख्लैदों ना जोंनो माबा मोनसे मुलाम्फा होदों बैफोरनि सायाव जोङो फनैसो रायज्लायनो हागोना नोंथां
जागोन जागोन जागोन
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों फनैसो बुंगोरनि सिगाङावनो ओ दिनैनि दिनखौ जोङो ओ डिजिटेल मुगा होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां
ओं नोंथां ओं
औ जोङो दिनैसिम ओ ओ फरायनायजों लोगोसे जोङो मानो होमबा गोदोनि समाव जोङो जोङो बिजाब बायनानै बा बिजाबखौल' जोङो नायनानै फरायनानै जोङो माखासे फरिखा इगजामफोर खौ हैनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
उम उम उम उम
नाथाय आथिखालाव जे इन्टारनेट फैबाय इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो माखासे ओ डेभलबखौबो नुनो हादों जोङो ओ नआवनो थानानै जोङो क्लास खालामनो हायो माखासे इगजामफोरखौबो अनलाइन ओ जोङो होनो हायो नङा होमबा नोंथां
ओं नोंथां ओं
औ ओमफ्राय बेयाव फरायसाजों ओ जोंनि इन्टारनेट आवहाय माबा मोनसे दिफारेन्स बा बैजों माबा गोहोम खोख्लैनायफोरखौ नोंथाङा नुदों ना मुलाम्फाखौ नुदों नोंथां
आङो बे बेलायावहाय आङो दायो जोंनि मा होनो जों ओ जोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो जेखौ जों नुबोगासिनो दायो बे बे फरायसालिफ्राव सरखारा दायो मा होनो प्राइमारि लेभेलनिफ्रायनो जोंनियाव माब्रै इन्टारनेटखौ जोंनि जोंनि गथ' गथाइ बा जोंनि फरायसालिया माने माब्रै जोंनि जोंनि स्टुडेन्ट फोरनियावहाय माब्रै गोहोमखो खौ खोख्लैहोनो माने बिराद बेनो बिनि सायाव सेस्था खालामगासिनो जोङो गिबियावनो बेखौ जो जोङो नायोबा जोङो नुगोन दानि जे माखासे इस्कुलफ्रावहाय सरकारा मा होनो डिजिटेल लाइ-लाइब्रेरि हो जों होनायखौ नुनो मोनदों।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोङो बेनि थ्रुयै जोंनि फरायसालिफोराव जोंनि जा ओन्दै ओन्दै फरायसुला आरो फरायसुलिफोर दङ बिसोरो माने सिदायैनो थोंजोङै माने माब इन्टारनेटखौ माने माब्रोरै इन्टारनेटजों लोगोसे बिसोरो जोंनि प्रिथिबियाव थानाय मा होनो गोबां बेबायदि जोंनियाव थानाय बिजाब जोंनि बर'नि बा गासिबो मा होनो बिजाबफोरनि सायाव बे ओन्दै ओन्दै फरायसुलि जोंनि फरायसालिफोराव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेखौहाय सिदायै माने जोङो जों इन्टारनेटजोंहाय जोङो माने थोंजोङै जों कानेक्ट जानो हादों आं बेखौ नुदों। आरो जोङो जोङो जों इन्टारनेटा जोंनि मा होनो फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि सायावहाय मा होनो मोजां आरो गाज्रि गोहोम बे मोननैखौथ' हय खोख्लैदों बेथ' नोंखागौआनो। मानो होनबा जोङो दायो जों सब बिथिङावनो जोङो नायो बा माने इन्टारनेटखौथ' जोंनो नांथारगौआनो जों जों जों दा जों दा जेरैहाय मा होनो जों भिडिअ' नायनायनिफ्राय बा जोंनि ससियेल मिडियानिफ्राय जों गासिबो बेयावहाय जों जोंनि जे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जों थोंजोङै बेफोरखौ बे सुबिदाखौ मोननानै खायफाया हय मा लाबबो जादों आरो खाय‌ फाया गाज्रि लामाथिंबो थांनायखौ जों नुनो हादों आरो ना।
औ नंगौ थारैनो।
जोङो बेखौ नायोबा जोङो दायो जों दा नुगोन जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोंनि आवगायनि जे इन्टारनेट गैयिनि जुगावहाय खा जों खालि माने जोंनि बिजाबफ्रावल' जोङो सोनारनानै थायोमोन माने। जोङो दा नुबाय जोङो जों खालि बिजाबजोंल' नङा जों गोबां बुस्थु जाय इन्टारनेटाव जोंनि फरायसुला फरायो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जोङो गोबां माने बेयावहाय जोंनि बिजाबनि थाखाय सायाव बुजायनाय बा माबा मोनसे बिदिनो गियान होनाय बा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने जोंनाव भिडिअ'फोर जोङो मोननो थाङो बा जोंनाव गोबां रोखोमनि जों नागिरबानो जोङो मोननो थांनाय बुस्थुफोरखौ जों दायो जोंनि फरायसुला फरायसालिफ्रा डायरेक्ट सिदायैनो माने थोंजोङै माने बेफोर सुबिदाखौ दायो मोनगासिनो आरो आरो नोङो बेजों लोगोसे खिन्थु जोङो दा नुनो थांदों माखासे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो ओं माने मा होनो मोजांखौ लायालासिनो खायफाया बेबायदिनो गारजि लामाजों जों थांनायखौ नुदों जेरैहाय जोङो जों इन्टारनेटजों फैनाय लोगो लोगो मा होनो जोंनि माखासे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोङो बांसिनै गेम गेलेनाय बा माबा मोनसे जे बुस्थुआ माने गावनि माबा जेन ओ मा होनो टाइम जागारनाय बा ओरैनो नंगां जाबां माबा माबि जे जों माने खुनु बे ज जोंनि फरायसुला फरायसुलिया जेबो बेयावहाय सि माने जेबो मोजां बुस्थु मोननो थांङा बे फोराव माखासे फरायसुला फरायसुलिफ्रा थांनानै गावबा गावनि जे उम सोलोंथाइ लानायाव माने बिराद खहा जानायखौ जों नुनो थांदों आरो नोंथां माने
थारैनो ओ नोंथांङा जि होननानै बु ओ सिगांङाव आइ जोङो ओ गोदोनि स व जोङो माखासे बिजाबफोरखौ बायागौ मानि जोङो मा बैस माखासे गियान जेनेबा जों हमना ला ओज गोबां गिदिर दिद ओ महात्मा गान्धी होन सुभास चन्द्र बस होन ओमफाय जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होन बैसोरननि फारसे जोंङो ओ मोनसे मोनसे जिउ जारिमिन लेखाया ओ मोनफा मोनफा लिरनाय थायोमोन जोंङो बैफोरखौ माने सिगांनि समाव मा ओ जों बायाब्ला बिफोरखौ फरायनो हायामोन नंङा होमबा थां नाथाया औ ना थाय आथिखालाव मा जाखो बैफोरो जोंङो बैनि सोमोन्दै फरायनो होननाय लोगो लोगो जोंङो दिनै ओ इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि हेल्पजों बा हेफाजाबजों जोंङो मा ओ जोंङो लगे लगे ओ थुनाय लोगो लोगो जों बैसिनि हिस्टरि बा इसोरनि जिउ जारिमिनफोरखौ गासैखौबो जों मोनदांङो नंङा होमबा नोंथां?
उम बे सेकेणावनो
नोंगौ थारैनो बियो ओ मोनसे जोबोद ओ गोग्गाथाव जादों जोंनो इन्टारनेटनि थाखाय नाथाय मा बेराफारसेथिं जों नायोब्ला मा खायसे फरायसाफ्रा ओ फरायनायनि अनगायै गुबुन गारजि ओ
डिअ नायनाय जेरै नोंथांङा होनदों गेम गेलेनाय बैफोराव गावनि लाइफखौ ओ गुबुंलेबो खालामनां नङा
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
रसेथिं बाहायनो रो बा जों मोजां नुहुरो न्थु गुबुन फा सेथिं जोङो जाय ओ फरायसाफ्रा ओ मोजांनि फारसेथिं बाहायाखै नाथाय बैफोरखौ जोङो गारजियैनो नुहुरगोन आरो दिनैनि दिनाव आरो माखासे ओ इन्टारनेटजों गोबां मा से अ ला न जि जो नि साख्रि बाख्रि बै फोरखौबो जोंङो दिनै दिनै अनलाइननि गेजेरजोंसो जोंङो खालामजोबनो हायो नंङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ आरोगो मा ओ माहोनो बिराद जे माने जोंनाव ओरैबायदि दायो मा अन अनलाइननि कर्स लानानै नों माबा मोनसे निनों मा होनो कचिंनि बा नोंङो निट एक्जाम जे जों डक्टर जानो हायो बा नों जेदाबले एक जाम जायजोंहाय नों ओरैहाय मा इन्जिनियार जानोहायो बे बेफोर गासैबो जे एकदम फरायसुला फरायसुलिफोरजों बि सोमोन्दो गोनांखा माने इन्टारनेटआ
नोंगौ नोंथां थारैनो माने माखासे ओ जोङाव मा ओनो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनाव मा ओइ माखासे ओ मास फोरोंगुरुफोरजों जोङो ओ जाय जोङो रां होनानै सोलोंनांगौ नाथ थाय बैखौ जोङो ओ इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोङो ओ गोरलैयैनो बा इजियावनो जोङो सोलोंनो हायो नङा ओमबा नोंथां? औ थारैनो जोबोद बाख्नायथाव नोंथां ।
आरो जोङो दा जोंनि जे फरायसुला फरायसुलिफोरनि ओ जों बेसोरखौ नायोबा दा जोंनि सखो जोंनि सरखाराबो माने बे-बे बिसोरखौहाय माने बेफोरबायदि जेन इन्टारनेटनि जे माखासे ओइ उम आजि ओ इसखोल लाइब्रेरि होन बा जिग-आथिखालाव जोंनि गथ'फोरनो मा होनो टेब्लेट बा बेबायदि लेपटप बेफोरखौ जोंनि स्कुलावनो माने सरखाराबो नाजागासिनो जे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा इन्टारनेटखौ माने जेसे हायो माने नोङो जेनेबा गोरलैयैनो नों स्कुलावनो जोंनि फरायसालिफ्रावनो मोनथों होननानै माने सरखाराबो दायो बिराद बिनि फारसे जुर होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दायो ।
थारैनो नंगौ ओ जोंनो माने माखासे से सुबिदाखौ बिथांमोनहा होदों नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नों
औ नाथाय बेनो गुबै जाहोना जायनो मोजाङाव बाहायदों बैसोरो मोजां जानो हादों होननानै जों सानगोन नङा होमबा बेख'।
नंगौ नंगौ आरो जायनो बेखौहाय गाज्रि लामाथिंहाय लांनो सानदों बिसोरनि जिउआव उम माने बे
जाखां औ माने गाज्रि लामाजो ओ आ जाय माने गोसो होआलासिनो ओ फरायनायनि अनगायै गुबुन भिडिअ'स नायनानै सोलोंदों बैसोरनि ओस जिउआ माने गुबुन फारसेथिं थांनो हमदों नङा मा नोंथां?
नंगौ नंगौ होमबा बे आयदायावहाय ओ उम
नोंथांजों दिनैनि फंनैसो रायलायनानै दोनथ'बाय नामा
जागोन दे जागोन